औ नोंथां। खोनादों दे नोंथां।
गामहाम हामलायनाय जासि हर अ फुंबिलिनि गाहाम हाय जासि हरबाय अ दा नोंथाङा दा मा मा मावगासिनो?
नोङो जिरायनानै दं ओरैनो फुंनि जाखांनानै जिरायगासिनो दं।
नोंथांजों मोनसे जानायनि बागै जेनेबा रायज्लायनो सानदों बर'नि खोनाबाय दा?
औ दे। खोनादों नोंथां। रायज्लाय जायो दे नोंथां रायज्लायजागोन।
आं दा फिथाइ सामथाइनिखौल लाग्रोनो आं जेनेबा दा नोंसिनि जेनेबा दा जेनेबा दा बोथोराव नोंसिनिथिम मा मा मोननाय मोननाय जायो फिथाइ सामथाइया?
फिथाइफोरखौ
औ।
दाथ' जोंनि एखिजाया मेना जाहैबाय थाइजौखौ मोनो। आरो खान थाल
औ औ।
ओ आरो आनारस।
औ।
बेफोरखौ मोनो आरो। आरो लिस सुवादा जोब सुस्रांबाय एसे जोबफ्रामबाय ओम एसे जोबदो बेखौ मोनोमोन। दा लिथिगुर ओंखारसिगोन नामा आरो लिथिगुर।
लेरखआ
बे थुबुर
लिथुगुर मानि
ले बै गथा गथाया गोखै गोदै अ लेख' होन नामा जों औ जों लेख' लिथुगुर होनोलै।
जोंनिथिं लेरग होनोलाय। दा
फिथाइ सामथायाइखौथ' जों जानांगो आ ना नोंथां फिथाइ सामथाइ औ देहानि थाखाय जोंहा भिटामिननि थाखाय जों फिथाइ सामथाइखौ जा नाया जों जोबोर गोनांथार।
औ बे जाहैबाय जे जेनेबा बिसफोराव खौ जेनेबा मुलि थुलिनि जेबो माबा गैया ना।
औ औ।
जेनेबा एबबिनि। थाखायनो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ आरो लकेलखौ आरो लकेलखौ जानांगौ औ जोंनि गामि एरियायाव मोननाय लकेलखौ। जाहैनांगौ आरो जेनोबा। दानि दा दा बोथोर बिसोरनो जोब जोंनिथिंबो बिसोरनो जोब नोंथांमोननि सिं जेरै दं बेबा दिनो बेबादिनो दिनैसिमबो।
बेनिफ्राय हाथाय बाजारनिफ्रायथ'। बायनानै लाबब्लाथाय जोङो ओ फिथाइ सामथथायाइफोरखौ जों मोजां फ्राय बेफोरखौ जों सुफुना जानाया जों जोबोद गोनां थारमाने नोंथां बे ओ बेफोराव माने मुलि फोर होना दोनोना बेफोरो आरो मोजां बुस्थुखौ जों नायनानै जानाया जोबोर गोनांथार दानि मुगायाव मोरबेफोरबो मा होनानै हद नाय मानाय खैदिननिफ्राय खैदिन काटना थानानै बेसे दिन जों बे हाथायाव ओंखारफैदों बे दखानाव फैदों बेखौ जोङो मोजांहाय माने नाय फैनानै जों जानांगोन आरो बायना ओम सुनानै जानांगोन ओम
फाननायफ्रा जेनेबा बै बाजार मोनसेयाव लांबाय जेनेबा बेनिफ्राय आरो बे फैबावबाय बे फिथाइया हो बिनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जायो आरो जानो बे फाननाय थाइजौआथ' बे जेनेबा गिदिर गिदिर फानोना थाइजौ बेलाथिया गिदिर गिदिर फानो बेथ' मुलिनि माबाखा फाननाया मु मुलिनिखा औ जेनेबा बेखौ गोथाङाव खानानै बिसोरो मोननायनि जेनेबा मुलि होयो आरो गोथाङाव खाबाय जमा दोनबाय गुदुंनो मुलि होबाय आरो मोननायनि बेफोरबायदि खालामो आरो दा मानि जोङो बेफोरबायादिखौ जेनेबा जायोबाबो सुनानै जानांगोन जेनेबा जा जेनेबा बांद्राय जानाङा आरो बेखौ जेनेबा जोंनि लकेल गामियाव मोननाय फिथाइ सामथाइ जेनेबा मुलि होयै माखौ जायोबा जोंनि थाखाय देहाया मोजां जायो आरो
आरो दानि मुगानि मानसिफोरा माने लकेलखौ जानो बायो बेनि थाखायनो बे आव सो प्रब्लेम आरो खायसे मानसिफोरा बायनाय खौसो मोजां मोनो जानानै जों लकेलासो औ गोथाव मोनो बै गेदेर गेदेर थाइजौफोरा न'आव मोनया मोनबाथाय माने गोखै जायो बे बहाथाइनिफ्राय बायनाबब्ला मानो गोदै जायो आं माने मिया थाइ से जानायनायाव आं गम मोन दों माने मिया बै बाजारनि जोंनो हाथाय दखानफ्राव फाननाय थाय जौदोंनो सेम थाइजौ बे जाबाय जानायाव गोखै गोजौ बायना लाबोबा मानो गोदै जायो आंनाव सानदों हाव बे बाथ्रायालाय माथो बे बाजारनिनो ब खर' खिनिया गोदै खिन्थु खिन्थु खिथुखै मार गोखै गोखै गो खै औ होनबाथ' बा जों बाजारनिया थ' गोदै गोजासो
मानो गोदै जाजोबो बाजारनिया
इ एखे थायजौ ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे होनानै बिसोर गोदै खालामो बेफोरबादि सानदों आरो माने आं।
लखेलनिया एसेबाबो खैज्रिथ थाथारखायो। खिन्थु बे बाजाराव फाननाय जेनेबा औ बै बाजाराव फाननाय थाइजौफ्रा मानो गोदै जाजोबो गासिबो मानो गोदै जाजोबो। मानो गोदै जायो बि नि थाखायनो जोंनि सुबुंफ्रा जेनेबा जोंनि सुबुंफ्रा गोदै बिनि थाखायनो गोदैनो होननै हायो आरो। दा मानि बेयाव मो बे जेनेबा मोनसे गोदै जेनेबा गोदै एबा मोननायनि थाखाय मोनसे मुलि बाहायनाय जायो खोमा बेखौ सानो आङो दा।
आंबो बेखौनो सानो।
एखे रोखोम थाइजौ बेनो थाइजौ बेबो थाइजौ होमबा जोंनि लकेलनि थाइजौ मानो खोज्रिद जायो?
ओ ना हाफोरनि थाखायसो जायो ना मा? सो आंबो हमनो हालाय लांला।
नो जायो।
ओ औ कनपिउज औ। सान्नो गोनां बाथ्रा आरो
थारमाने आं सानो बिसोरो मुलि बाहायो खोमा आंनि गोसोआव।
आं नंगौ आं बो सानो ओ
जेनेबा जोंनिया नो मोनफ्रुलायबाय लकेल जेनेबा थाइजौ जेनेबा मुनफ्रुलायबाय होमबाबो मानो खोज्रिद थायो बे साननो गोनां बाथ्राखा। जोंनिया मानो खैज्रिद जायो ल खेल थाइजौ जेनेबा जेबो बाहायिआ जोंनिया मानो बिसिनाबो मानो बिसिना मानो गोदै जायो बेनो आरो साननो गोनाङा।
माने जोंनि बे थाइजौफोरखौ माने गुबुन हादरावबो लांला होननानै आं माने अलरे निउसआव नुदोंमोन आरो माने जोंनियाव ओरैबायदि माबा होयो होननानै जेइसोर गम मोनबाय माने गुबुन हादोराबो
उम।
बेखौ गम मोननानै दा लां बारा लां-लां-लांला होननानै आं माने अलप
उम बांद्राय साफ्लाय जाला बुस थुवआ।
औ उम उम। मा खाननो जोङो सांग्रां जाना नानै नों बयबो जानाय लोंनायनि बागै बे फिथाइ सामथायल' नङा मा आरो माने गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर दं जोंनि
औ औ।
औ जेबो खौबो जों एसे सांग्राङै
सांग्रां जानांगौ जेनेबा मै-मैगं थाइगं होन जेनेबा मैगं थाइगंफ्राबो सांग्राङै जानांगौ। गोगोम दानि जुगावथ' मुलियानो मुलि मुलिया मुलि बिबार बिबारनिफ्राय लानानै बेदरनफ्राय लानानै जेनेबा बेदर थांनाय जेनेबा आलुफोरखौनो सान नोङो आलुफ्राबो बेदर थांनो थाखाय मुलि सारो। आरो नैै बानलु होन बानलु बानला एम्फौ जायैनि गासिबो बिलाइयाव एम्फौ जायैनि थाखाय मुलि सारो गासैबो अरगानिक हासार बाहायजोबनाय जायो आरो दा बेनि थाखायनो दा मानसिफ्रा बिदियावनो देहायाव माबा फैयो आरो जेनेबा बिदियावनो आं सानो खोमा आं सानो दा मुलि बाहायनाय गोदोनि समावथ' बांद्राय बिदि जाला सोरबा अन अन्थाइ जायो सोरबा माबा औ सोरबा अन्थाइ जायो सोरबा माबा खिनि दिमिस जायो सोरबा माबा जायो बे मोदोम बारायनाया मोदोम बारायना बै उदैसि ङाव मोदोम बारायो।
औ औ उम औ।
बेफोरबायदि जिनिसा जागोन जानाया बेनि थाखायसो जायो नामा सानो आं दा। जेनेबा म
नोंगौ बेनि थाखायनो
बिनि थाखायनो औ।
जानाय लोंनायाव जोआ मोजां जों आदार जों मोन जाला। मोजां खायद' जों मोनजाला जाय गासै बेसादानो जा फेजालि जानानै फैबाय बेनि थाखाय जोंनि देहा फोराबो जोंहा गोबाङानो गोबां बेराम आजाराज जादों सोरहाबा मेगननि पावारा थांदों। सोरहाबा आथें सानाय जादों सोरहाबा कित्तिं माबा जादों बैफोर जानाय लोंनायनिफ्रायनो जादों जोङो औ औ औ। जोङो जोंनि खायद'आ जोंहा मोजां नंला।
मोजां नंला औ।
औ दानि जाया। पन्सास बोसोर बाजि बोसोर जाबानो जोंहा मानसिखौ बोराय नुयो। औ गुबुन हादोरखौ नायब्लाथाय बिसोरो ओ। गोदोनि गोदोनिबाथ' जोंहा एख'आनो जाया। सिरि आसि नोबबै बोसोर जों सोर थांनानै थायो दानि मुगायाव जों बाजि बोसोरबानो गैया रांखौ ख्रब खानाय मोननाय खानाय बु नै टावलाला बैफोरदि जायो मानसिया बोराय नुयो बांसिन सेराफोरा गैया खामलांदों खुंलेंदों जायो गोदोनिबाथ' था बोलो गोरा राफोद फोद।
औ आसि बोसोर सोरबाबो दाद नुयोमोन ना गोदो गोदोनि समनि मानसिफोरखौ आसि बोसोरबाबो
गोदोनि दिनाव मोजाङैनो ओंखामफोरखौ सोमनानैनो गोजो फुस्था फुस्थाय जायोमोन दानिया आरो गोथाव गोथाव नागिरो बेबो मोनसे अबले औ जानाय लोंनाय औ ओ फास फुद माबायदि। बायदि चावमिन मम' बायदि बायदि बेफोरबाय जानानै मोजां मोनो। दानि मानसिफोरा ओइ ओंखामफोरखौ बारा एसे
मोजां मोनला ओंखामखौ दाना बेबादि ओम बेबादियावनो जो जायोबा ना
औ नोंथां जास
ओ समाबो जाबाय दे औ दे